हेलौ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों औ नोंथां।
औ नोंथाङा माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दङ।
औ आं दायो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना आंजों?
हागोन नोंथां।
औ। बे आयदायानो जाबाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ।
औ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन महर बा गुबुन गुबुन बाहागोआव जों मोननो हायो नङा होनबा? औ माब्लाबा सुखु माब माब्लाबा दुखु माब्लाबा ओ बेबायदिनो गोजोन संसार इफोरबायदिनो मोनना
नंगौ नोंथां।
औ। दा बेनि गेजेरावनो जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्लाथ' जों नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ फोरमायनो सानदों। सानफ्रोमबोनि जिउआ जाबाय जोंनि सुबुं माहारिनि थांना थानायाव ओ सोलिलांबाय थानाय मोनसे जिउ सान फ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारियाव गोबां गोबां रोखोमनि नुनो मोनो। जेरै फरायसानि सानफ्रोमबोनि जिउ आबादारिनि सानफ्रोमबोनि जिउ जाय दखर दैदेनगिरि बिमामा हारिनि जिउ। बायदि। सिना रोखोमनि मानसिनि जिउ दङ आरोना फराय सा सानफ्रोमबो फरायसानि जिउखौ बुंनो थाङोब्ला। सासे फरायसाया। सासे फरायसा मोजां जानोब्ला बे फरायसाया फुंबिलि समावनो उथिनानै बियो लेखा फरायनांगोन। लेखा फरायखांनायनि उनाव बियो। सानफ्रोमबो स्कुल कलेजावहाय। थांनो नांगोन बेनि उनाव फैनानै बेलासि समाव। दसे जिरायनायनि उनाव। बियो गावनि देहाखौ। गो बियो। फोथार एबा लोगोफोरजों दसेहाय बियो ओ गेले-गेलेनां गोन बिनि उनावहाय। फैनानै नआव फैनानै मोनाबिलि समाव बियो। आरो लेखा फरायनायाव ज जफिननांगोन जनायनि उनावहाय बियो बिदिनो बियो हरनि समावबो मोजाङै उन्दुनांगोन उन्दुनायनि उनाव बियो फुं समावनो थाबैनो सिखारनानै फरायनायखौ जागाय फिनांगोन जोङो आरो आबादारिनि जिउखौ बुंनो थाङोब्ला सासे मोजां आबादारि जानोब्ला बि जोबोरैनो गोख्रों जानांगोन सासे आबादारिया गावनि आबादखौ माबोरै थिखांगोन बेफोरनि बागै गै आबादारिया मोजाङैनो गियानखौ थानांगोन सा मोजां आबादारि जानो गोनांब्ला बे आबादारियाहाय गाव मा आबाद दिहुनगोन बे बोसोराव माबायदि आबाद दिहुनग्राया बियो सानफ्रोमबो बियो ओ गाव गोसोजों साननानै मोनसे आइडिया दिहुननानै लानाय ज जायो नोंथांनियावबो आ आङो सोंहरनो सानदों जोंनि बिमा माहारिनि सानफ्रोमबो जिउआ माबायदि दैदेनलांजाबाय थायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरनायसै।
औ हागोन जोंनि बिमा माहारिनि सानफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला जों बिमा जोंनि बिमा माहारिफोरा ओ सानफ्रोमबो गोबां गुबुन गुबुन महर बा गाब लानो गोनां जायो नङा होनबा जेरै माब्लाबा खामानियाव मुखुब माब्लाबा बबेबा मोनसे खोथाखौ लानानै मुखुब माब्लाबा बबेबा मोनसे दुखुखौ लानानै मु माब्लाबा बबेबा रंजानायाव मुखुब बेफोरबायदि महरखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनि बिमा माहारिनि जिउफोरा जोङो सोलिलांबाय थायो जेरै बिमा माहारि बिमा माहारिफोरा ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जेब्लायबो जे गावनि फिसाखौ जेब्लायबो उन्दैनिफ्राय लानानै देरजासिम जोथोन लानाय, उन्दै समाव गथ'खौ खांनाय फेदेरनाय नाय माबा मोनसे बेमार-आजार जासि, माबा मोनसे मोस्रोम थाम्फै अरसि, बेबायदियैनो फिसाफोरखौ आलो-आलो फेदेरबोनाय, लोगोसे एसे देरनाय समावबो फिसाया स्कुलाव थांदोंना थाङाखै, फिसाया मोजां फरायदोंना फरायाखै, फिसाया मोनजादोंना मोनजायाखै, बैफोर बादियाव दिथा होनाय, बेफोरबायदिखौ नाय नाय देरनायनि उनाव बो फिसाया बहाबा थांनानै माबा मोनसे जाहैदों नामा, बहाबा थांनानै दुखु दाहा सैहैनांदों नामा बहाबा थांनानै माबा खैफोदाव गोग्लैदों नामा, बैफोरखौ सानै सानै सानै बा साननाय हनायाव बेफोर बायदिनो जोंनि बिमा माहारिनि जिउफोरा बारलाङो नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां
जों बिमा जोंनि बिमा माहारि होननानै बुङोब्ला जों गासै दायथ'लानो बिमा-बिफानियाव बा बिमा माहारिनियाव बांसिनै थायो। मानो होनोब्ला जों बिमा माहारिया गासैबो अनसुलि जायो गावनि फिसाखौ गावनि न'खरखौ गावनि न'खरनि गासै सुबुंखौ अनसु अननानै अनफावरि जायो। आरो बिथिं न'खरनि लोखि होननानै बुङोब्ला जोंनि बिमा माहारिया दिनै न'खराव जानाय लोंनाय दंना गैया दिनै माइ होन्दोआव माइ माइरं दंना गैया बैफोरखौ सुलु लानाय बा बैफोरखौ मोजाङै सो मो मोजाङै जोथोनै लाखिनाय जोंनि थानसालियाव दिनै साथि जोंदोंना जोङाखै बेफोरखौ दिथा लानाय जोंनि न'खरनि साफ्रोम सुबुङा दिनै मा दि थासारियाव दं बेफोरखौ दिथा लानाय जोंनि बिमा माहारिनि जिउआ सामफ्रामबो बेबायदिनो सोलिलांबाय थायो नङा होनब्ला?
नं
औ नोंथाङा माबा बुंदों?
औ जोंनि बे सान फोरबोनि जिउआवहाय जों
औ
औ नोंथांनिया एसे नेटवार्कआ प्रब्लेम जादों एसे मोजाङै बुं। औ हेलौ नोंथांनिया नेटवर्क प्रब्लेम जादों इसे मोजां जायगायाव था।
हेलौ
औ खोनादों।
नोंथाङा माबाफोर बुंदों नामा?
अ नोंथांनिया एसे प्रब्लेम जादों होनदों खोनानायाव माने जों एसे नांथा नांथा मोनदों बेखायनो इसे मोजां जायगायाव थायोबा मोजां जागोन।
अ हेलौ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
दे बुंनायसाय
औ नोंथाङा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि न'खरनि साफ्रोम सुबुं बा जोंनि उन्दै गथ'फोरनि जिउआ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि जानांगौ बेखौ नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन ओ साफ्रोमबो गथ'फोरानो गावनि बिमा बिफानि खाथि खालानि ओ गोरों सुबुंफोरनि गियान खौ हाय सोरो बाथ्रा मानिनानै सोलिनांगौ सानफ्रोमबो उन्दै समावहाय गावबा गावनो गथ'फोरा साखांनो हानाय गोहोआ एसे खम जायो बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा ओ फोरोंनाय बेसोरखौ दिथा होनाय बेफोरखौ ग थ' फोरा गोसोआव लानानै बेफोर खामानिखौहाय बेफो बिसोरो मानिनानै सोलिनानै खामानि मावोब्ला बिमाफोरा फरायनो थिननाय समाव फरायोब्ला स्कुल स्कुल थांनो थाखाय बिमाया बेखौ ओ लाङोब्ला बिसोरो मान मोजाङै सोलिनाय बिमाजों जेबो हेंथा होआलासिनो अनजानानै लांजायोब्ला सासे उन्दै गथ'नि जिउआ जोबोरैनो दावगालांनो हायो बिदिनो
थारैनो नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
नोंथाङा ओ दावबायनायनि सायाव आरोबाव फंनैसो साफ्रोमबो जिउआवहाय औ हेलौ
औ नोंथाङा माबा बुंदों?
ओ बिफाफोराहाय खोनादों बिफा माहारियाहाय ओ बिमा माहारिनि लोगोसे बिफा माहारिनि जिउआबो माबायदि सरजाबफायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
अ हागोन जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बिफा माहारि बिफा माहारिनि जिउफोरा जोङो ओ गुबुन-गुबुन महराव नुनो मोनो माखासेया गोबां दुखु खस्थ'जों जोङो जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव बिसोरनि सानफ्रामबोनि जिउआव बिसोरो बारहोलांनो गोनां जायो नाथायबा माखासेया गोबां गोजोन खुसियै खुद सुखुयै खायसेया बारलांहो बारलांहोनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि गंसे न'खर दानायाव जोंनि बिफा माहारिया गाहाय बिफाव लायो। नङा होनबा बेनिखायनो गंसे न'खरनि थाखाय ग सासे बिफा माहारिया अ खस्थ' दुखुनि गेजेरजों न'खरखौ दालांनो गोनां जायो। बेबायदिनो बि सोरनि सामफ्रोमबोनि जिउआ सोलिलांबाय थायो न'खरफोर दिथाहोनाय न'खरखौ मोजाङै सोलिलांनाय न'खर आंखालखौ सुफुंनाय बेफोर बैसोनि फालोनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआ सोलिलांबाय जायो जोंहा नोंथां समा जाबाय